औ औ औ खोनादोंना नोंथां? औ मा खालामगासिनो नोंथां
अ नोंथां नै ओरैनो जिरायनासो दंमोन
अ अ अ अ थिकानो बिदिब्ला जोंडो मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनो लासै नङा होमा
अ जागोन दे नोंथां दे।
जोङो दा सापाद आबाद मावनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना नोंथां?
अ सावरायनाया सावरायजागोन दे नोंथां जेबो उसुबिदा गैया
बिदिब्ला आं साफातनि सोमोन्दै ओ एसे आंनो बुंग्रोनोसै नङा होनबा नोंथां?
औ दे
साफाद होनना बुंबाथ' जोङो मिथिखायो जिहेथु जोङो ओ जेराव जोङो साहा लोंनो थाखाय बाहायो जेराव जोङो सोरांबानो जोंनि भारतारि मानसिफोरा ओ जोङो सोरां बा जोङो साहा फुदुंनानै लोङो जों लाल साह आरिफोरखौ जों जों साहा फुदुंनो थाखाय जोङो ओ मोनसे बिलाइ मोननाय जायो जेराव जों साहा बागान साहा बिलाइ होनना बुङो जे बे बिलाइखौ होयोब्लानो जोंहा दैया माने दैयाव फुदुंङोब्लाथाय बे माने गोजा न लाबोयो आरो ना
औ औ
ओमफ्राय बे सिनि एसे संख्रि एसे हाइजें एसे गारना होब्लाथाय जोंनिया जाबायानो आरो मा हमनानै ला बेखौथ' गासैबो मिथिखायो जोङो पास औ फुदुंबानो जोंहा बे साया जाखाबाय आरोना बिनिफ्राय खायसेफ्रा लोङो गोबां गाइखेर साहफोरबो लोङो बेयाव गाइखेरबो होजायो जिहेथु जोंहा दा साफात बागान साफता बागान होनना बुङोब्ला जोंहा साफात बागानखौ जोङो अबाव गायनाय जायो होनना बुङोब्लाथाय जोङो गिबियावनो जोंथ' मिथिखायो जिहेथु जोङो ओ जेराव जों माइ गायो दुब्लि फोथार बेफोरावथ' जों साफात बिफांखौ गायोब्लाथ' जोंहा जानाय नङा जों जुदि बेस्ट सापाथ बिफांखौ गायनोब्ला जोङो एसे गोजौ जायगायाव गायनांगोन आरो नोंथां जिहेथु जोङो हाजो ओनसोलफोराव साफाद आबादफोरा बांसिन साबजाथाव जायो जेराव ओ जोंनि ओनसोलावथ' जेरै जोंथ' जेनेबा आसाम हादाबनि सिङावनो दङ जेराव जोंनि आसामा साहा दिहुननायाव नाम्बार वान जेनेबा कुवालिटि दिहुननो हादों जोंनि साफाता जोबोद दाम गोसा जोंहा गोबां गोजान गोजान हादोरमाफोराव साप्लाइ थांनाय जायो दा बेफोर ओ आबादफोरखौ दिनै नंगौ जोंहा गोबां बर' सुबुंफ्राबो जोंहा ओ मावनो लादों जिहेथु जोंहा नोंगौ जोङो साफातखौ जानो थाखाय न'खराव गोदो गोदाय जोङो फांफा फांनै गायना लायोमोन नाथाय जिहेथु दिनैनि समाव जोंहा रांखान्थि नङाब्लानो जेबो जालिया जेराव बिनि थाखाय जों दिनै गोदोनि बायदि जोङो गोग्लैसोनानै जोङो गोदोनि बायदि जोङो हाग्रा बंग्राफोरावनो मैगं आरि बा न'खराव फिसिनाय अमा बायदिखौ जानानै जों गोदोनि बेफोरबादि जोङो गोलैनानै रंजानानै बाजानानै जोङो थानो हालिया मानो होनना बुङोब्ला
जोङो बायदिसिना जोङो बिगियाननि गोहोमाव दिनै जोंहा मैगं थाइगंफोराबो दिनै हासार बायदिसिना रासायनारि हासार बायनायनि थाखाय जोङो नागिरनो मोनला मैगं थाइगंबो हाफोराबो बिनिखायनो जोंहा दिनै रांखान्थि नांथारगौ जायो दा बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु जोङो जेराव दिनै जोंनि लाइमोनफोरा ओ रांखान्थियारि जुदि जोङो सापात आबादखौ जुदि जों सायख'नानै लायो आबाद मावनो थाखै
औ औ
सापाद आबादखौ जोङो माबायदिहाय मावनांगौ जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा बे सापाद आबादखौ मावनानै गोबां रां आरजिनो हायो। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे
अ बेनि सोमोन्दैथ' हानाया हागोन नोंथां दा नोंथांनि सोंथिया जादों बे आथिखालाव जे ओरैनो बेखार थानाय बा लाइमोनफ्रा
औ औ
बेबादिखौ मावोब्ला माबायदि मुलाम्फा मोनगोन आरो ना नोंथांनि सोंथिया
औ नंगौ नोंथां
दा लाइमोनफोरनि थाखायथ' बा लाइमोनफोरनि अनगायैबोबा ओ सोरबा बोराय सुबुंबा जे न'खर सालायनाय सुबुं बेफोरनि थाखायबो बेफोर एसे मोजां आरोना नोंथां रांखान्थियाव हेफाजाब होयो
अ अ
औ दा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुुबैदोंथ' नोंथां दा औ नोंथाङा खोनासंलांदो होमबा
औ औ
नोंथां बुंनाय बायदिबाथ' बेफोर लाइमोनफोर जुदि बेफोर आबादखौ मावनो थिरांथा लायो अब्ला लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां दा बे आबाद खौ मावनो थाखाय गिबियावनो मोनसे मोजां जायगा बा एसे हासार गोनां जायगा नांगोन आरो ना नोंथां
औ औ
औ बे आबाद आरो जे बे आबादा नोंगौ ओ गोजौ जायगा बा गाहाय जायगा बा प्लेन जों बेखौ समानैबा माइ गायनाय माइ गायग्रा बा गुबुन गयारि आबाद मावनाय जायगायावबाबो जायो बेफोर आबादानो नोंथां
अ
औ दा बेफोरनि गायनायनि प्रसेसखौ जों बुंनो थांब्लाथ' गोबांङानो गोलाव होनजायो नोंथां
औ औ
औ ओ दा जोंनि आसामावथ' बा जोंनि भारतआवथ' बेफोर सा लोंनाय बा गुबुनारि आयदाफ्रावबो बाहायो। बेफोरखौ
औ औ
दा बेफोरखौ गायनायाव गिबियावनो जोंनियाव नोंथांनि सायाव दिपेन्ड खालामो आरोना नोंथां नोंथांनाव खै बिगा दं बा बेसे बुरजा हा ओं बेफोरनि सायाव दिपेन्ड खालामो आरो बेफोर आबादा। ओं दा गिबियावनो नोंथांनाव हमनानै ला ओ पास बिगा बा सय बिगा बेफोरबायदि हा दं आरो ना नोंथां नोंनाव। दा बेयाव नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनि हाखौ ओ सिगाङावनो फिनसे एवनानै लाग्रोनांगोन आरो आरो ना नोंथां ट्रेक्टरजों
अ
औ दानि बेनि उनावहाय आरो नेक्स्ट स्टेप बा नेगाव- नेक्स्टआव नोंथाङा बे हाखौ मोजाङै सुनै सारनानै आरो नेक्स्ट बाराव ट्रेक्टरजों मोजाङै एवफिनबावनांगोन आरो बेखौ नोंथां।
औ औ औ
अब्ला एवनानै बै हासार सारनायाव अब्ला हाजों गोरोबनानै बियो मोजाङै गुरैयै जायो बे हाया अब्ला नोंथाङा बे हाखौ मास मोनसेसो दोननानै लादोंना नोंथां।
ओ नोंथां बेखौ ओ आथिखालाव ओ ओरैनोथ' जानो हा गौ फोरजों हालेवोना बेखौ मोसौ
अ नोंथां बेखौथ' आथिखालाव मोसौजों हाग एवनाय जाया ओरैनोथ' दानि दिनाव टेक्न'लजिनि दिनावथ' बेफारारिखौ मोसौजों हालेवनाय बेफोरखौथ' बयबो नागारबायानो ओ बेफोरखौ ट्रेक्टरफोरजों हालवनाय जायो आरो ना नोंथां। औ औ औ औ दा बैफोर प्रसेसखौ ओ खालामखांनायनि उनाव बे हाखौ सप्तासेसो दोनखांनायनि उनाव नों नोंथाङा जे बे हायाव ओ गायजा थगोना थवा बेखौ नायनांगोन आरोना नोंथां बे हाया गोरा जागोन ना जायाखै। बेखौ
औ
औ औ बिनि उनावहाय नोंथाङा ओ नोंथांनि जखा बायदियै ओ मोनफ्रोमबो ओ नों-नोंथाङा फुलिखौ गायनो थाखाय दब्लाय बानाय नांगोन आरो ना नोंथां। ओहो दब्लाय बानायखांनायनि उनाव बेयाव ड्रेन जावनांगोन नोंथाङा जेराव दै थायैनि थाखाय बेयाव दै अखा हाब्लाबो बै ड्रेन जावनाय हाखरजों बै दैया बोहैलांनो थाखाय बेखौ जावनांगोन आरो नोंथाङा।
औ औ
औ दा बिनि उनावहाय नोंथाङा बेफोर प्रसेसखौ खालामखांनायनि उनाव ओ नोंथाङा गुबुन जायगायाव बै सापाद फुलिखौ लायनांगोन आरोना नोंथाङा। औ बिनि उनाव बै साहाफात फुलिखौ लाबोखांनायनि उनाव ओ खमैब्लाबो सानबा सयदिनसो दोननांगोन नोंथाङा बै ओ जा फुलि लाबोनाय बेयाव जेब्ला फुलिखौ गारियाव थिखांना लाबोयोना नोंथां हाया फुलिनि हाया माने गुरै जाबोयोना बेनि जाहोनाव बै हाया माने बुग्रुनो चान्स थायो आरो ना नोंथां
औ औ
औ दा बेनिखायनो नोंथाङा बेखौ लाबोनानै सानबासो दोननांगोन आरोना बिनि उनावहाय ओ जुदि नोंथाङा गाय-गायो अब्ला नोंथाङा गिबियावनो नोंथाङा बै फुलिखौ बेसिबांसो गोजान गायगोन बा दब्लायसेयाव ओ खैसथा फुलि गायगोन हमना ला नोंथां ओ दब्ललिसेयाव नोंथाङा ब्रैजौ बा बाजौ खुलि गायो अब्ला औ होनब्ला नोंथाङा खमाब्लाबो ओ दब्लायसेयाव नोंथांनि गोसो बायदियै गायनांगोन आरोना बेसे गोजान गायगोन बा दुइ इन्सि गायगोन ना थिन इन्सि गायगोन बेखौ
नोंथाङा औ सु-सुनानै लानांगोन आरोना नोंथां।
औ औ बुजिबाय बुजिबाय जिहेथु जोङो बेखौ सुनानै लानानै गायनांगोन आरो नोंथां ओ जुदि जोङो गायबाथाय जोङो नंगौ ओ जों गायनांगौ जों जुदि लागोनफोरा जोंया ओरैनोसो दासान्दि ओरैनो गोलैना थायो जों बेफोर खामानिफोरखौ जों आरोना जेराव जोङो अब्लासो जों रां खान्थियारि बिथिङाव गोबां बिथिङाव जों दावगानो हागोन। दिनै जों नुनो मोनदों ओ गोबां जोङो साहा आबाद मावनानै दिनै गोबां न'खरा थांनानै दङ जोङो ओ जेराव जोङो जोंबो मालाबाफोर लायनो थाङो आरोना जेनेबा सा फाद दिहुनग्राफोराव फिसा टेकेटफोराव गोबां दाम मा होनो बिनिया जेनाबा जोंना एक नाम्बार साफानखौथ जोङो दिनैनि समाव जों जानो हालेयानो जालांबाय एक नाम्बारफो रखौ जोंनि ओनसोलफोराव मोनायानो जेराव जाय जायगायाव ओ जौगानाय जायगा बे जायगायावसो जों साफातफोरखौ ओ बांसिनहाय लाना थांनाय जायो। जिहेथु बे जायगाफोराव जोङो ओ दाम गोसा मोननो हागोन साहाफातफोरखौ जों आमेरिका चाइना रासिया बायदिफ्राव जुदि लाङोब्ला जों साफातनि बेसेनखौ जों बांसिन मोनगोन। बिदि होननानै जों हादोराव साप्लाय हरजोबो आरोना थ' बेनिखायनो जों बा मोजां सापातखौ जों दिहुननो नाजानांगोन ओ अब्लासो जोङो सापातखौ दाम गोसा मोनगोन जाहाथे जोङो बेयावबो साफातआवबो नाम्बार थायो नङा होमबा नोंथां। जेराव एक नाम्बार दुइ नाम्बार तिन नाम्बार दा जोंनि ओनसोलावथ' जोङो सारि नाबारखौ बोरसो मोनजाबावाख ना पास नाम्बार सय नाम्बार सात नाम्बार खौसो जोङो जानानै थानो गोनां जायो साफाखौ दा बेफोर बायदिनो गोबां खौ जोङो गोसो होनो नांगोन लोगोसेनो जोङो साफातखौ जों मावबाल' जानाय नङा जोङो बेवहाय बेरा आरिफोरखौ जोङो मोजाङै होनागोन लोगोसे जोङो बेवहाय खानाय खानायनि खोथा दोङो साफात बागानाव जोङो बायदिसिना मानसिजों नायागिरना मोनाबो जानो हायो। अबेबा समाव जोङो खानो थाखायोन दा बेफोरखौ जों खानायफोरखौ ज गोसो होनांगोन दिनै जोंहा जिहेथु टेक्नलजिजों ओ गोबां दावगानो हमबाय जेराव जों गोदोनि बायदि
औ
आथिखालाव जुदि मानसि नागिरना मोनाब्ला नों मिसिंजोंबाबो नों हानांगोन नों मिसि जों हानानैबाबो नोङो बेखौ फानहरनो हानांगोन सम मथे अब्लासो ओ ओ बिलाइ फोरनि बेसेनखौ जों मोजाङै गुबुन गोलैना थानाय लाइमोनफोराबो जाहाथे ओ मावनो थाखाय थुलुंगाखां मोनगोन दा बेफोरखौ जोङो सोलोंनानै लानांगोन जोंथ' दिनै साफाद आबाद मावनो रोङा अब्लाबो जों गुबुन खाथि फोरावनो फोर गोबां खामानि मावो साफात ओ बिथिङाव नायनो थाङोब्ला दा बेफोरनिफ्राय जोङो सलिनांगोन अब्लासो जोङो जोङो मोजां बिथिंनि जोङो साहा आबादफोरखौ जोङो मावनो हागोन जिहेथु नोंथांमोननि ओनसोलजों दा साफातफोरनि बेसेना ओरैनो बेसेसो जा दङ माबायदिहाय फाननाय जायो बेखौ
ओरैनोथ' जोंथिं नोंथां सापातनियाव किजियाव ओ थामजि राङै दा लायो आरोना नोंथां
औ -औ नंगौ थिगानो बिदिब्ला थाम गांब्ला अब्ला बेथ' गोथां बिलाइफोरखौ खानानै फानहरगोन अब्ला गोबां जोंहा अजन जायो जिहेथु अब्ला जों दा औ नंगौ बिदिनो गोबां जों माव